खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय ना? औ, खोनादों खोनादों नोंथां, दे दायो बेलासिनि गोजोननाय। नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय दे। दायो। आ दावबायनाय मोनसे ट्रेभेलिं होननानै बुङो जों जायखौ बेनि सायावहाय एसे सावरायजागोन ना। औ फ्रि दङना दायो?
औ नोंथां आं दायो फ्रि दङ सावरायनो हागोन दे।
दावबायनाय जायखौ जों ट्रेभेलिं होननानै बुङो इंलिसावहाय दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि। दङ बेनि सायावहाय नोंथाङा मा मा मोनथिगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
आ, दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बुंनो हायो गिबियावनो ओ
आ
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जों गोरलैयै बुंनो हायो आ दावबायनाय आ, आथिखालाव जों गुबुन -गुबुन हान्था मेला राहाफोरनि गेजेरजों जों दावबायनायखौ गोरलैसिन खालामनानै लानो हादों आ, जेरै जों हा लामा, अख्रां लामा दै लामा बैफोरबायदि ओ हान्थामेला राहा थानायनि थाखाय ओ जों गुबुन-गुबुन हादरसा बा गुबुन हादरमाफोराव जों गोरलैयैनो दावबायहैनो हादों। गिबियावनो जों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि आखायाव रां रुफा बा जोंनि देहाया मोजां जाग्रोनांगौ होननानै आं सानो आ, नङाब्ला जों गुबुन जायगायाव थांनो हाया, आ बिनि अनगायैबो खाथि खालायाव थानाय आ, जायगाफ्राव जों दावबायनो थाखाय ओ न'नि गारि बा बाइक स्कुटि बा कारफोरखौ बाहायनो हायो, नाथाय गोबां गु-गुबुन-गुबुन हादरफ्राव दावबायहैनो थाखाय जोंनो ओ ट्रेन बा फ्लाइट आ, आ, जोंनो बेफोरखौ नांगौ जायो आरो दैनि हान्था मेला बा लैथो लैथोमायाव थांनो थाखाय जोंनो आ, जाहाजफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? आ, दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां जायगानि मिथिंगानि समायना नुथाय आ, बै जायगानि सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय थानाय बेजों लोगोसे बै जायगानि सुबुंफ्रा माबायदि बेफार फालांगि खालामो बेफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां? आरो
औ दे बुं।
बिनि गेजेरजों जों ओ दावबायनायखौ नों जों हारसिङैबो दावबायनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं जों जयैबो दावबायनो हायो आरो जों फेमिलियैबो दावबायनो हायो।
ओमफ्राय नोंथाङा माब्लाबाफोर गावनि माने बार्थ प्लेस होनोबा जों गावनि आंगो जोनोम जायगा बेथ' जोंना आसामानो जाहैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माब्लाबा दावबायफेरबाय नामा?
अ नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' औ नोंथां ओ गोबां जायगायाव दावबायनाय जाबाय ओ बेनि गेजेरजों जों बे दावबायनाय समाव गुबुन-गुबुन हादरनि मानसिफोरखौबो लोगो मोनलायो आरो बिसोरजों बेजों बे दावबायनाय समाव जों बै हादरनि दावबायफैनाय सुबुंफोरजोंबो सावरायनो मोनो बैसोरनि जायगायाव माबायदि सोलियो आरो जोंबो जोंनि जायगायाव माबायदि सोलियो बेखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों ओ
ओ मिथिनो हायो नोंथां औ बेयो था थारैनो नोंगौ।
आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनो नोंथां ओ मानो होनोब्ला बै जायगानि नोंगौ नोंथां
थारैनो औ माखासे बे फोरबायदिनो नेचारेल भिउफोरखौ जों नुनो मोनो। माखासे गुबुन-गुबुन जायगायाव थाङोब्ला माखासे नुफेरि खोनाफेरि। बेफोरखौहाय नुनायजों लोगोसे आरो लोगो मोनफेरि गुबुन-गुबुन जातिनि गुबुन-गुबुन मानसिफोरखौहाय लोगो मोननानैहाय रायलायनो मोनोब्ला माखासे माने फिलिंसफोरखौहाय आलदा-आलदा महरै मोनबोनो हायो ना।
नोंगौ नोंथां थारैनो ओ‌ नों थाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै ओ‌ बुंथिनो हा गोन‌ नामा सुंद' बिबुंथिनि गेजेर रजों। हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। औ खोनायाखैमोन नोंथां दासो खोनादों नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम नामा?
माने गुबुन मानसि फैनानै बेयावनो एसे प्रब्लेम जादों।
जागोन नोंथां ओ नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनो हागोन नामा?
औ बुंथिनो हागोन माने आंं आंनावहाय इसे एक्सपिरियेन्सबो दङ दावबायनायनि सोमोन्दैहाय।
अ जोंनिथिंनो नोंथां
साउथ इण्डिया जायखौ जोङो बर'आव खोला भारत होननानै बुङो ना।
नोंगौ नों
बेफोरावहाय आङो। खमैबो थाम बोसोरखौहाय कन्टिनिउयै। मोनबा स्टेटावहाय आङो दावबायखांबाय आरो। जेब्ला आङो। साउथ इण्डियाआव थानानै मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव जब मावबाय थादोंमोन ना बै समावहाय आंनि खामानिया मोनसे फिल्डआव फिल्ड भिजिटिंनिमोन आरो बै समावहाय आङो। गोबां बुंनो थाङोब्ला ओ ओरै थेलेंगाना आन्ध्र प्रदेश कर्नाटका तामिलनाडु आरो केरेला बेफोर जायगायावहाय आङो थाम बोसोरखौहाय कन्टिनिउ दावबायबोनायाव आङो माखासे नुफेरि खोना फेरि बेफोरखौ आङो नुबोदों आरो लोगोसे माखासे गोबां समायना समायना मिथिंगायारि नुथ बेफोरखौ आङो नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि हादोरसानि माखा माखासे मानसिफोर बिसोरनि जानाय लोंनाय राव रायज्लायनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि माखासे
मोसानाय मुसुरनाय ना नोंथां
दोरोङारि नुथाय होननानै बुङो जोङो जायखौ
नोंगौ नोंथां थारैनो
नुनो मोनबोदों आर आरो बिसोरजों रायज्लायनानैहाय माखासे गोबां बेफोरबादि गियानफोरखौहाय नलेजफोरखौहाय बुथुमनानै लाबोनोबो हादों होननानै बुंनो हायो आरोना जायखौ जों जोंनि जायगायाव नुनो मोना जायखौ जों जोंनि जायगायाव खोनानो मोना
नंगौ नोंथां
गोबां गुबुन गुबुन नलेजफोरखौहाय गियानफोरखौहाय माने सोलोंना लाबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे दा दावबायनाय लामा हान्थिनायावथ बासजों गोबां हान्थिनाय जादों समनि गेजेराव ट्रेनजों समनि गेजेराव अख्रां जाहाजजों आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन फिलिंसखौ बा नुथायखौहाय जोङो नुनो मोनो अख्रा बिफां जाहाजों दावबायोब्ला गोजौनि ओमफ्राय गाहायावहाय नुनाया आलादा आरोबाव ट्रेनजों दावबायोब्ला जोङो ट्रेननि खारथायखौ खौहाय लानानै जोङो लामा फारसे दाब दाब जायगानि नुथाय नुलांनाया आलदा आरो आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो जेब्ला बासजों थाङो बासजों थाङोब्ला एसे स्लआव थांनाय जायो आरो बेयावबो माखासे हाजो लामाफोरावहाय बेबायदिनो गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय थांनायफोरावहाय गोबां गुबुन गुबुन फिलिंसजों लोगोसे एक्सपिरियेन्सखौ जोङो गुबुन गुबुन मोनलांनो हायो बेजों लोगोसे नुथाय समायना समायना मिथिंगानि नुथाय हाजो हाला दावमा दावसा दै आरो सागोर लैथो लैथोमा नै बेफोरखौहाय जोङो माखासे गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय लामा सेरनिजोंहाय जोङो बासजों थाङोब्ला बा दावबायलाङोब्ला नुनो मोनो आरो
नोंगौ थारैनो नोंथां।
गोसोआवहाय बिराद गोजोननाय मोनो जेब्ला जोङो खोनाफेरि जायगायावहाय सहैयो नुफेरै जायगायाव जोङो सहैयो अब्ला माने गोसोनि फिलिंसखौनो गोबां आलादाखौहाय जोङो मोननो हायो
थारैनो नोंगौ नोंथां
गावनि बि बिमानि रावखौल रायज्लायनाय जायो गावनि जायगायाव थानानैहाय गुबुन जायगायाव थांङोब्ला गुबुन बिमानि रावजों जोङो रायज्लाइनांगौ जायो बेफोरावहाय जोंङो जोनोमनिफ्रायनो गावनि बिमानि रावजों गावनि मानसिफोरजों राय रायज्लाइनायावहाय मोननाय एक्सपिरियेन्सा आलदा आरो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन बिमानि रावजों गुबुन मानसिजों रायज्लायनायनि इक्सपिरियेन्सा आलदा बेफोरबायदि जायो आरो आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि फ्रेस मोननो गोसोखौहाय माने थाजिम जेनबा मोनसे जोङो सापस दानि दैज्लां बोथोरखौहाय जोङो हमनानै नायोब्ला समनि गेजेराव गोबां गरम जायो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
बे समावहाय जोङो गरमाव बहा थागोन बहा मागोन नै बेफोरबायदि आइखां बायखां जायो नैबेबायदि समावहाय जोङो मोनसे थाजिम गुसु दैफोर मोनलोङोब्ला बा माबा मोनसे कुल्ड ड्रिंक्स मोनलोङोब्ला जोङो गोसोखौ बिराद फ्रेस मोनो आरोना थिग बेफोरबायदिनो नों नुफेरै खोनाफेरि माखासे गोजान गोजान जानथायाइफोरावहाय थाङोब्ला दावबायहैयोब्ला नोङो बेबायदिनो गोसोखौहाय फ्रेस फिलिं मोनो आरो दा आंनियावहाय दा माखासे फिलिंसआ बे दङ आंनियावहाय दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सा बेखिनिया दङ गावनि हादोरनि सिङाव आरो ओमफ्राय बेनि अनगायै आं गुबुन गुबुन हादोराव दिनैसिम सहैनाय जायाखै सहैयोब्ला आरो बै गुबुन हादोरनि सुबुंफोरजों रायज्लायनाय बे जाय गानि नुथाइफोरखौ नुयोमोनब्ला आरोबाव दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सा एसे आलादा जाबावगौमोन दा बुंनो थाङोब्ला नर्थ जों जोंनि सा भारत सा सानजा भारतनिफ्राय लानानै खोला सोनाब भारतजों दावबायनायाव आं बेबायदिनो गोबां एक्सपिरिन्सखौ आं मोननो हादों आरो
थारैनो नोंथां बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो ओ जोंनि दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनोसै नामा
जायो नोंथां गोजोननाय थाबाय